हेलौ हेलौ
खानादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ औ खुलु -खुलुमबाय दङ ओरैनो जेरायनानै
अ ओंखाम आंबो दोङो र' ओरैनो जिरायनानै ओंखामफोर जाबायना नोंथां?
औ जाबाय
अ मा ओंख्रिजों जाखो? अ अ
जाया मामबा आलु ओमफ्राय दाउमोन
अ अ अ जोंहाबो माबा ओ मटर दालि ओमफाय औवा मेवाइ दाउमोन नोंथां
ओ
ओम ओम दा नोंथांजों मोन
औ औ औ जागोन दे मा आयदायाव सावरायनो सान खो
दा बिदिनो औवा मेवाइ बा ओ अनला बेफोरबायदि संनाय खावनायनिखौनो सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जायो दे
नोंथां
औ सों दे
ओम नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अनला ओंख्रि आरो औवा मेवाइ बेखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ आं बारा मोजां मोनथिया खिनथु आं जाखिनि एसे माने आंथ' संफेराखै नालाय खिनथु नायनायाव ओ नायनानै लानायाव आं जाखिनि एसे मिन्थिदों बेखौनो आं एसे फोरमायना होनोसै
अ दे फोरमायजायो नोंथां ओम
ओ बे औवा मेवाइखौ माने दाननानै लाखायो नालाय औ ओमफायो ओमफाय अनला बिदि संनो थाखाय ओमफाय फार्स्टआव जोङो जेनेबा माइरं गोस नानै लाग्रोनानै बियो माइरंआ जाबाथाय एसे दसे थानानै बेखौ दे लायो देनानै लानानै नै माबा सारायाव दै दसे फुदुंना नानै जेनेबा नङा नङा ओ मेवा खौ जेनेबा टाउना मे मेवाइखौ एवग्रोदो एवनानै इयाव जेनेबा टेसटनि थाखाय फाय सब मस्ला संग्रि बानलु सब होजोबखादो बेयावनो ओमफाय औ औवा मेवनाया एसे जाबाथाय दैखौ होदो होनानै बे बेखौ मोजाङै गोदौ होनांगौ आरो ना गोद रुनानै बिदि माने हबा बगुरबादि ओंखारो ना इदि इदियाव माने बै देनाय अन गुन्दैखौ बे ओंखारनाय ओंखारनायाव होलांबाय थानांगौ आरो ना
औ बिनि उनाव बिनो नोङो दसे थानानै नोंनि माने नोंनि गोसो आरोना नों खारै होयो ना मायो बेयाव खारै होनानै अर' दसे थानानै बिदिनो जालाङो आर आं इखि आं जागोना जायासै आं मिथिलिया खिन्थु आंनि बि खौल' मिथिया आरो ना नोंथाङा माने मोजांसिनै मिन थियोबा माबोरै सङो इखो फोरमायनो हागोन दे
औ औ हागोन नोंथां आं माने जोंनि ओनसोलाव माबायदि अनला ओंख्रि बा औवा मेवाइ बिखौ माबोरै सङो एसे आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ गिबियावनो जों औवा मेवाइ होनबा औवा मेवाया मा बेखौथ' मिथि थिग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां औ औवा मेवाया जाबाय माने औवानि आरो ना जायखौ जों औवा जायखौ जों बा योना न'लु नाय बा बे बेबायदिनो बेरा होनाय बेयाव बाहायो बिनि जा फेंखा बे फेंखाखौ माने औवा मेवाइ होननानै बुङो आ रो ना उम बेफोरबायदिनो बे औवा मेवाइ खो जोङो गि बियावनो बे औवा जाय औवानि बारि बे औवा बारियाव माने बेफोरबायदिनो बिखौ मोनो आरोना फें जेनेबा औवाथ' फेंखा होयै होयैसो औवा जायो नालाय औवा औवा मेवाइनिफ्रायसो मा जालाङो औवा जालाङो। बेनिखायनो बे औवा मेवाइखो जों गिबियावनो दाननानै लाग्रोबाय दाननानै लाग्रोनानै आरो बिखौ बेफोरबाय दिनो बियाथ' माबा थायो नालाय बिदिनो सुमु सुमु बेफोरबायदिनो बिगुर थायो नालाय बिखौ गिबियावनो लेमनानै लाग्रोबाय लेमनानै लाग्रोनानै बेफोरबायदिनो दैयाव सोमनानै दोनबाय आरोना लेमनानै दसे दैयाव सोमना दोननानै आरो बिखौ हाना लानांगोन ना जों नांगौ जखानि जोङो मिजि हायोना गोबबा हायोना रोजा हायो माने ओ गासैनियाबो समान जाया नोङा होमबा सोरबा गोबाबो जानानै मोजां मोनो सोरबा रोजाबो जानानै मोजां मोनो थिग बेफोरबायद दिनो जाबायदि जानानै नों मोजां मोनो बा आं मोजां मोनो बेफोरबायदि हानानै लाग्रोबाय आरोना बिखौ हानानै लानानै बेफोरबायदिनो दोनबाय दोननानै जोङो बिखौ अनलाजों जानो थाखाय अनलाजों जानोबा माने अनलाखौथ' जों गि बियावनो माइरं माइरंनिफायसो जायो नङा होमबा अननाया बेनिखायनो जोङो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोबाय दसे टाइम माने गुरै जानो थाखाय बिखौ सोमबाय गुरै जानो दस से बिदिनो ओ फाइभ बा टेन मिनिट बा दस स मिनिट बिदि सोमनानै बिखौ माने सुखांबाय आरो सुखांनानै बिखौ खिरखाफोराव सुखांनानै दै सरदनो थाखाय दोनबाय बेफोरबायदिनो जेब्ला दैया सरदो जों उवाल बा गाहेन होनोना बेफोरबायदियाव दानियाथ' बेफोरबायदि औवाल गाहेन बेफोरबायदिखौ बांद्रायथ' बाहाया नालाय मिक्सार जायखौ जों होनो ग्रेन्डार बेजोंसो बां सिन बिखौसो बांसिन बाहायनाय जायो नालाय बेयाव जाय आ जायाव जायाव हायो माने औ आया अ मा
बा उवालानो जा बेयाव माने बिखौ देनानै गुन्दै खालामना लाबाय आरो बेखौ गुन्दै खालामना लानानै बा जोङो हमनानै ला ओ दाउ बेदरजों जागोन नङाबा नाजों जागोन बे खौ माने बेफोरबायदिनो जा बुस थु जों हमनानै ला आङो दा दाउजों जानायखौनो बुंनोसै दाउजों जानो थाखाय जों दाउखौबो बेफोरबायदिनो ओ बुथारनानै हमनानै ला बुथारनानै बेफोरबायदिनो गोदानानै लाबाय गोदानानै लानानै जों मा खालामबाय गिबियावनो औ दाउ खौ एवफ्रामना लाग्रोबाय दाउखौ एवफ्रामना लानानै दाउआव जा नांगौखिनि मस्ला मस्लि बेफोरखौ गासैखौबो होबाय आरो दाउखौ बेफोरबायदिनो मोनजासिम एवफ्रामना लानानै मस्ला मस्लिखौबो होबाय मस्ला मस्लिखौ होनानै आरो बेफोरबायदिनो जोङो औवा मेवाइजों जागोन नोङा होमब्ला दाउ अनला औवा मेवाइ बेफोरखौ बेफोरबायदि जानो थाखाय आरो औवा मेवाइखो जोङो खारै खारै आरो संख्रै बेफोरबायदि होनानै माने रब होग्रोना लाबाय गिबियावनो माने औवा मेवायाथ' गोरा नालाय बे बुस्थुआ गोरा नालाय बेनि थाखायनो बे एसे गुरै जानो थाखाय जोङो मा खामबाय खारैजों बेखौ खारै आरो संख्रै होनानै बेखौ माने सारायाव होनानै दसे बेफोरबायदिनो रब होबाय रब होनानै जि थिया औवा मेवाया रबबाय गुरै जाबाय बेखौ बेखौ होमबाना जों जा ओ दाउ बेदर एवफ्रामना दोनदोंमोन ना बे एवफ्रामना दोननायखौ होबाय होनानै बेफोरबायदिनो ए दसे एरनानै बेफोरबायदिनो दै होबाय दै होनानै बेखौ लब ग्लब गोदौ होबाय आरो ग्लब ग्लब गोदौबाथाय जों जि ओ अनलाजों जागोन नालाय बै अन गुन्दैखौ जोङो देनानै लाखादोंमोन नालाय बे अन गुन्दैखौ जोङो गोदौनाय समाव ग्लब ग्लब गोदौनाय समाव होयो होयै होयै एरनानै होबाय थाबाय माने बिखौ एर बेफोरबायदिनो होदामबाय थाबाल' जाया मानो होनोबा बे होदामबाय थाबा ग'था खालाङो नङा होमबा ग ग'था ग'था लाथा लाथा बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो जों बिखै होबायबो थानांगौ बिखै एरबायबो थानांगौ आरो नोंआ बा माने खामथाबनोबो चान्स थायो आरो बेहाय ला लाथा लाथाबो जानायनि चान्स थायो आरो ओंखायनो बिखौ होलाय एरलाय होलाय एर लाय खालामनानै बेफोरबायदिनो होबाय अन गुन्दैखौ बेफोरबायदि होखांनानै आरो बेखौ गोदौनो थाखाय दसे दोनबाय दसे गोदौ होबाय गोदौ होनोनानै जिथिया जोंनि जा नांगौ बिबां बिबांखिनि बा नांगौ जखानि जाबाय बेफोरबायदि जखानि जाबा जों बेहाय जा जा होनांगौ बा दुन्दिया होनांगौबा दुन्दिया होनो खैबा गुबुन मोनसे बेफोरबायदिनो मोदोमनाय जिराद थायोना जेरै हमनानै ला हाइजेंनि बिलाइ हाइजेंनि बिलाइखौबो होयो आरो दुन्दियाबो होयो गंगार दुन्दियाबो होयो बेफोरबायदिनो जा माने जा होनो गोसो बे बेखौनो होबाय आरो बेफोरबायदि होनानै बिनिफ्राय बिदिनो साखिबाय साखिनानै खारै नांगोन ना नाङाखै बिखौ साखिबाय बा संख्रि नांगोन ना नाङाखै बिखौ साखिबाय माने जोङो साखिनानै ओ हमनो हायो ना मा बुस्थुआ नाङाखै मा बुस्थु खमि जादों जों बेखौ हमनो हायो नालाय बेफोरबायदिनो साखिनानै मायबा मोनसे खमि हमनानै ला संख्रियानो खम जाबाय बा खारैआनो खम जाबाय बेखौ जोङो जा खम जा बुस्थुआ खम जादों बेखौ होफिनबाय आरो बेखौ होफिननानै आरो दसे ओ गोदौनो थाखाय दोनबाय गोदौ गोदौनो थाखाय दोनबाय गोदौखांनानै बिनिफाय बिदिनो नांनाय बायदि जखा जखानि जाबाथाय जों बेखौ खांनानै बेफोरबायदिनो दसे थानानै जानो हाबाय आरो जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरबायदिहाय संनानै जायो आरो नोंथां आंबो माने बेफोरबायदिनो सङो संबाथाय आरोना आंबो औवा मेवाइ अनला दाउ संनो गोनांबा माने बेफोरबायदिनो सङो आरो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौनो संखायो माने हमनानै ला गुबुन गुबुन ओनसोलाव संनाय खावनायफोराथ' आलादा आलादा जायो नालाय गाव गाव माने गावनि आइदिया मथै सङो नोङा होमबा गाव गाव आइदिया मथैसो सङो ओंख्रि ओंखामखौ थिग बेफोर बायदि आइडियानि संनानै मोजां मोजां मोनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि संनायनि आ संनायनि आइडियाया बेफोरबायदि बिदि थायो नङा होमबा बेफोरबायदिनो सङो आरो नोंथां अ ओ ओ ओं ओं औ
जोबोद मोजां मोनबाय आरोना आंबो मालाबा नों खोनथानाय बादिनो मालाबा संनानै जानोसै मानोना आङो दासिमबो हारसिं संफेराखै माने आं जास एसेल'सो मिनथि मोन खिन्थु नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो गुवारैनो बेखेवना माबोरै सङो
माब्लाबा नोंथाङा औ माब्लाबा नोंथाङा आं खिन्थानाय बायदि संनानै जा बानायदो बि बे टेस्टखौ नाय नायदो आरो माबायदि जायो नङा होमबा नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंना थ' समाबो जाबाय लाखि लाय दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे औ जागोन दे गोजोन्थों